हेल' औ खोनादों
जों फै बिदिबा बे समाव बर' न'खरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो।
औ दे जाबाय
जों मिथिगौ जोंनि बर' न'खरफ्रा बा बरफ ्रा चिन भटान बिनिफ्राय फैनाय
औ औ
आरो दिनै जोंनि बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदि गोसारनानै दङ आरो गावनि न'खरखौ खौ लानानै बिदिनो गोबां बेबायदिनो गावनि गथ गथाय गावनि फरियाल गावनि गामि बेफोरजों माने गोरोबनानै जिउखौ हुंगासिम दङ जोंनि बर' न'खरफोरा आरो जोंनि बर' न'खरफोरा बेबायदिनो जिब जुनारजों थानो मोजां मोजां मोनग्रा मिथिंगायाव थानो मोजां मोनग्रा आरो बिदिनो जोंनि बर गोबां बेबायदिनो हाजो हायेन बेफोराव थानानै जिउ खुंनो मोजां मोनग्रा जों बेखौ खौ मोनथिनो हायो दिनै जोंङो गोबां जारिमिन नायब्ला नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर‌ नखरफ्राव जोंङो गोबां बेबायदिनो अनज्लायनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो गावनि गेजेराव बिबायदि सोमोन्दो लाज्लायनाय नख नखरफोराव बिदिनो हेफाजाब होज्लायनाय सनमान होज्लायनाय बेखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो
औ जोङो बर नखर होनोब्लाथ सरासनस्रा जों बुंनो हायोदि बरफोरा सिगांनिफ्रायनो माने ज ज रंजा बाजा गोरोबनानै आरो समाज जों गोरोबनानै गामिनि सुबुंफोरजों गोरोबनानै थाबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जों बेखौनो बर' न'खर हिसाबै जोंङो हमनो हायो ओ जों बर नखराव नुनो मोनोदि जोंनि उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान होयो आरो उन्दै गेदेरखौ सनमान होयो गेदेरा उन्दैखौ अननाय होयो जोंङो गोबां सोमोन्दोनिथिङावबो जों नोजोर बोनानै जोंङो सोमोन्दोनि बिथिङाव माने जाय सोमोन्दोखौ जोंङो मोना हामा जेरै जोंङो बेवाइखौ दांनो मोना बेफोरबायदि आरो बिबोनांखौ एदावनो मोनो बिबोनांखौ एदावनाय गुमैखौ एदावनाय बेफोरबायदि जों बर नखराव जोंङो नुनो मोनो
नंगौ
जों जोंनि बर नखराव जोंङो गेदिरखौ सनमान लाखि खिनाय बेफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनो। उन्दैखौ अननाय बेफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंङो बिबोनांखौ एदावनाय माने जों बिबोनाङा उन्दै गावनि बेखौ उन्दैखौ जोंङो अननायनि गेजेरजों जों एदावनो हायो बेफोरबायदि जोंङो नुनो मोनो जोंङो आरो बर नखर होनोब्ला जोंङो मिनि समाजनि गासैबो सुबुंफोरजों माने गोरोबलायनानै संसार जालांनायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि बर नखरफोरा ओ गावबा गाव नोंबा नों आंबा ना आं बेफोरबायदि खामानि दामानि मावनाय-दांनाय औ गासैबो बिथिंङावनो माने बिसोरो ओ ज ज होयै औ हे फाजाब होलायो आरो रंजा-बाजायावबो बिसोरो ज' ज'यै रंजा-बाजा खालामो आरो जोंङो मोननो हायो दि जोंङो बर' न'खरनि थांना थानाय राहा होनोब्ला जों गाहायै आबादखौनो बुंनांगोनजोंङो आबाद होनोब्ला जोंङो बांसिन मख'नो हायो, मानो होनोब्ला जोंङो बर' न'खरफोरा माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै जानाय मोनसे हारि। बिसोरो औ। माइ हाबा आबाद नङाब्लानो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया ओ थुंगेगोन बुंब्लाबो खहा जानाय नङामोन गोदोनि दिनाव जोंङो थाङोब्ला नाथाय आथिखालाव जोंङो एसे एनैब्लाबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनोसै आबादनि अनगायैबो खायफाया फालांगि खायफाया साख्रि बाख्रि बेफोरबायदि मावनायखौ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनोसै। आरो जोंङो बर' नख न'खर होनोब्ला जोंङो नख'राव मोनसे बानायनाय बा बिनि थाथाय बेफोराल जोंहा मोनसे
औ औ।
खानाय बायदि दङ जोंहा मानो होनोब्ला जोङो न'नि बानायनाय महर बेफोरनिबो मोनसे जोंहा खाथि महर दङ आरो जोंहा मबे जायगायाव बबे न'आ थागोन बेफोरनिबो जोंहा थि औ। जोंहा बानायनानै लाखानाय दङ ओ जोंहा ओंखाम संग्रा न' बा न'मा न'खौ जोङो साहाथिं बानायनाय जायो आरो जोङो बेबायदिनो औ जोंङो थाग्रा न' बेखौबो गाव गावनि जायगायाव जोङो सोनाब बा सौरा न' बेफोरखौ जोङो बिथिं बानायो आरो जोङो ओ सानजा सा खनायाव जोङो माइ दोननो थाखाय बाख्रि बानायो मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरा माइ आबाद मावनानै जाग्रा हारि। बेनिखायनो माने बर'फोराना बाख्रिया जेब्लायबो बयनिबो न'खराव थायो। ओजोङो आरो बेबायदिनो मोननो हायो मोसौ गलि, मोसौ गलिखौबो जोङो न'नि खोलाहाथिं बानायनाय जायो। ओ औ जोङो बेबायदिनो फख्रि, फख्रिखौ बो जानगाराव बा एसेबांबो जानगाराव खालामा, सिथ्लानि सानजा बेफोरबायदि साइदाव जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो गलिफोरखौ खोलाथिं बाहा ओ बानायनायनि जाहोनफोर जोङो नायबिजि रोब्ला जों नुनो मोनोदि ओ जोंहा खोला साइदखै जोंनि हानि दाथाया माने हानि बाहागोआ जोंहा एसेबाबो सरख्लायनाय जायो। ओ जोंहा मोसौ मैसो बेफोरनि खि हासुदैफोरा जेब्ला अखा हा-हागोन। अब्ला जोंहा न'नि सिथ्लाथिं फैयालासिनो खोलाथिं बोहैलांगोन बेफोरखौबो नोजोर बोनानै माने बेफोरखौ बानायनाय जायो, जोंनि बर' न'खर होनोब्ला माने गासैबो बिथिंथिंनो नोजोर होनानै न'खरफोरखौ जोङो लुनायबो जायो बेफोरखौ नुयो। आरो बेजों लोगोसे बर'फोर रा बिफां लाइफां गायनाय बबे साइथिं माबे बिफांखौ गायनांगौ बेफोरखौबो नोजोर होनाय जायो, जोंहा औवा बिफां औवा बिफांखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनोदि जोंहा न'नि सोनाबथिं गायनाय जायो जोंहा बे खौ जोङो थौ नोजोरजों नायोब्ला जों मोननो हायोदि माने ओ सोनाबथिंनिफ्राय गोबां बार फैयो, बे बार फैनायखौ बै जेब्ला औवाखौ सोनाबथिं गायगोन अब्ला बे औवाया बे बारखौ एसेब्लाबो ओ लाखिगोन जाहाथे न'आव थोंजोङै नांफैया। जुदि थोंजोङै नांफैयो न'नि उ खुम बायदिफोरा बुखारलांनोबो हागौ बेफोरखौ नोजोर होनानै माने औवाफोरखौबो बेफोरबायदि माने गावनि जायगा लानानै जायगा बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौबो गायनाय नुनाय जायो आरो जोङो गेदेर गेदेर बिफांफोरखौ जोङो न'नि साखाथियाव गायनाय जाया जाहाथे बारहुंखा फैयोब्ला माने जाहाथे न'आव गोलैसिना बिफाङा बायोब्ला बेफोरखौबो नोजोर होनानै जोङो बर' न'खरफोरखौ ओ बानायनायखौ नुनो मोनो जोंहा बेजों लोगोसे जों मोननो हायो बर' न'खरा जिब जुनार फिसिनाय। बर' न'खरा गोबां जिब जुनार फिसियो जेरै दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ, मैसो बायदि बायदि जों जिब जुनारफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो जोंहा माने जोंनि बर' न'खरफोरा बा बर' सुबुंफोरा गोबां जिब जुनारफोरखौ अनो आरो अनसायो जोङो जुनार बा मिथिं गा बेजोंनो माने जों गोरोबनानै थानाय मोनसे हारि बर'फोरा बेनिखायनो जिब जुनारफोरखौबो लोगोसे लाफायो आरो जोङो बेफोरबायदि दाउ, अमा, मोसौ बे बेफोरबायदि खामानियाव फैनाय आरो जानाय आदा आदार महरै बाहायनाय ओ दाउ अमा बेफोरनि अनगायैबो जोङो सैमा मावजि बायदिफोरखौबो बर' न'खराव फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथाङा आरो बर' न'खरनि सोमोन्दै मायबाफोर बुंनो सानो
गौ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो जों जोंनि बर' न'खरफोर मिथिंगाजों गोरोबना थानायखायनो मिथिंगानि बारहावा मिथिंगानि जिखैफोद आफोद जानाय बे फोरखौ हमदांनो हायो। नोंथां बुंनाय बायदि जि दंफां गायनाय औवा गायनाय। फोरखौ जोंनि बर' स सुबुंफोरा मोनथिखायो मानोना मिथिंगाजों गोरोबना थाबोनाय जि जायगायाव गायबोला जोंहा जोंनि न'खरफ्रा बेबायदिनो रैखाथि मोन गोन बेफोर खौ मोनथि बुजियो। आरो बर' न'खरफोरा बिदि बिदिनो मिथिंगाजों थानानै बिदिनो गोबां जिउ खुंबोदों आरो मिथिंगायावनो आबाद मावनानै जाबोदों आरो गोबां बेसाद न'आव बाहायनाय आगजुफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा दंफां बेफोरजोंनो बानायनानै न'आव नांगौ जानाय बेफोरबायदि आइजें आयलाफोरफोरखो बानायनानै लानायफोरखो जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसे जों गोदोनि मुगायाव गोबां बिदिनो ओ जोंनि बर' न'खरफोरखौ बेबायदि आलादा ओ नुयोमोन। नाथाय दानि जुगाव दानि मुगायाव बे मुगाजों सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय जि न' बानायनाय बेफोरनि जि जोंनि मोनसे थि बेबायदि जायगा बा साइद बेबायदि जोंहा दङ बेखौ जोङो दाबो नुनो मोनो न'नि जि स्टाइल डिजाइनफोरा जेनेबा गुबुन गुबुन जादोंब्लाबो जों नाथाय जि जोंनि नेमखान्थि बेफोरखौ जोङो जोंनि बर'नि जि गोदोनिफ्राय सोलिनाय बेखौनो जोङो नुनो मोनो। जों। बर' न'खर होनना बुंब्ला जों गोबां बुंनो हायो। बेबायदिनो आ रो लोगोसे जोंनि बर' न'खराव नोंथांमोननो बिदि बिदि ओ सनमान होज्लायनाय। आइ आफा बिदि सोमोन्दो ला यनाय आरो बेबायदिनो हाबा हुफखा जाबोला गुबुन गुबुन खामानिफोराव बिदि हेफाजाब होज्लायनाय बेफोर ओ थायो दङ। जों बिखौ मोननो हायो आरो गावनि गाननो थाखै जि जोम जि नांगौ जानाय बेफोरखौबो जोङो गावनि न'आवनो गावनि आख खाइजोंनो जोंनि बर' जोङो दानानै लानाय खौ जों नुनो मोनो। बिदिब्ला जोंनि आयदाखो आयदानि सावरायनायखौ जों बेसआवनो दोनथ'सै दां दे गोजोनथों।